हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां देलाय बुंनायसाय।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ दा थ' आं ओरैनो जिरायनानै दङ ओमफ्राय नोंथाङा लाय?
अ नोंथां आंबो नै दङ जिरायना ओरैनो।
अ।
होमबा नोंथांजों आं दसे सम मोनसे टपिकनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हागोन ना?
अ अ हानो हागोन हागोन। ओमफ्राय दे बुंनायसै मा? टपिकआ मा?
ओ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोंनि ओ जोंनि सुबुंफोरनि जामुंजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि जासेयावबो आइटेमफोर थायो जेराव जोंहा बायदि रोखोमनि आसारफोरबो मोननाय जायो आसारफोरबो लाफानानै जानाय जायो दा बैफोरनि गेजेरावनो ओ जोंहा थाइजौ दा बे थाइजौ आसारखौ नोंथाङा मोनजाखांबाय नामा मालाबाफोर आरो मोनजाखांबायब्ला बे थाइजौ आसारखौ माबोरै बानायनाय जायो बिनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथांङा?
औ औ औ औ मोजाखांबाय। माने थाइजौ आसारखो बानायनायाथ' न'आवनो बानायनो हायो मोजाङै गोरलैयैनो। ओम दा नोंथांङा थाइजौ आसारखौ माबोरै बोरै बानायनाय जायो बेखौ मिथिनो लुुबैदों नामा?
औ औ लुबैदों नोंथां।
बिदिनो होमबालाय आंङो फंनैसो खिथाना होनोसै।
औ।
गोसोयाव लाखिबानो जाबाय। नोंथाङा थाइजौ आसार आसारखौ बानायनो थाखाय ज माने गिबियाव थाइजौ गोरलैखौ हाननानै लाग्रोनाय जायो आरोना। थाइजौ गोरलैखौ हाननानै लानानै इखो मोजाङै साफा दैजों सुनानै खावसे खावसे बा फिसा फिसा हानानै लानांगौ जायो आरो। गिबियाव बेखौ हानानै लानायनि उनाव ओ फोराननांगौ जाहैबाय एसे थाइजौखौ।
औ।
थाइजौखौ फोरानबाय ओमफ्रायो थाइजौ आसाराव होनो थाखाय जोङो माखासे माबा माबि बुस्थु नांगौ जा जायो ना मस्ला जेरै ओ मस्ला बेसर थाव बेफोरदि बायदिसिना खो जोङो गुदुं खालामनानै
औ औ
गाग्रोनांगौ जायो आरो थाइजौआ जेब्ला फोरानबाय जों बै थाव बेसर बायदिसिनाखो जोङो थाव माबाफोरफोरखौ थावजो जमा खालामनानै थाइजौजो फुनलानानै।
उम।
थाइजौआव लगायनानै एबा फुनलानानै। बयामाव सोना दोननाय जायो आरो। बिदिनो बयामाव गोबाव सोना दोननायनि उनाव गोबाव बिदिनो थाइजौ आसारा जाना थागोन आरो। दा नोंथाङाबो खालाम नायनो हागोन थाइजौ आसारखौ माबोरै बानायनाय जायो आंबो जाखिनि मिथिगौ नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय दा नोंथाङा न'आव बानायनो सानोबा बानायनो हागोन आरो बेबादिनो। बिनो। ओमफ्राय नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा थाइजौ हासारखौ?
थाइजौ गासारखौथ' नोंथां मोनजानाया मोनजाबाय गोदोनिफ्रायनो मोनजाबोबाय थानाय बे मोनसे जोंहा जामुंजों जाफाग्रा बा जामुंजों जाफाग्रा मोनसे जामुंजों लोगोसे जाफाग्रा मोनसे आइटेम बा बुस्थु।
जायखौ जोङो ओंखाम खहाबनायनि थाखाय सुबुं माहारिया जानाय जायो नोंंगौ मोजां जानो ओंखाम खहाबो। दा बे थाइजौ आसारखौ गोबां आदबजों बानायनाय जायो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गावबागाव गावबागाव आदबजों बानायनाय जायो। दा बैफोर आदब खौ जोंनि खैजायनि। थाइजौ आसार बा थाइजौ खाजि बानायनाय आदबखौ आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायनि दा दहाय सिगाङाव नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा थाइजौ गोरलैखौ बिफांनिफ्राय फार्स्टआवनो हानना लाग्रोनांगौ जायो। दा थांखांनायनि उनाव थाइजौखौ साफा दैजों सुना लाग्रोनांगौ जायो सुना लाखांनायनि उनाव जोंहा थाइजौखौ सिथा सिथा फिसा फिसा जोंहा हानानै लाग्रोनांगौ जायो हाखांनायनि उनाव बे थाइजौखौ साननैसो सम जोंहा सान्दुंङआव लामो बा फोरानो दसे थाइजौखौ एसे राननायनि थाखाय थाइजौआ जेब्ला सानसे साननै सानथाम बिसोर बे साननै सानथामनि गेजेराव जेब्ला थाइजौआ मोजां रानो आसार खालामजानाय सम जायो अब्ला जोंहा आसार बानायनायाव नांगौ जानाय गोनांथि जानाय माखासे मुवाफोरखौ जगार खालामनानै जेराव जायखौ जाय मा होनो मस्ला थाव बानलु सं ऐ बैफोरबायदि गासै मुवाफोरखौ ज' खालामनानै जोंहा थाव गुदुङाव एवना लागोरो एवना लाखांनायनि उनाव मोजाङै एवखांनायनि उनाव दसे सम बेखौ गुसु जानो थाखाय दोनथ'यो जेब्ला जोंहा थाव एवनाया गुसु जायो अब्ला थाइजौ हानानै लाखानाय आगोलावनो हानानै लाखा नाय फोराननाय थाइजौखो जोंहा मोनसे गुवार आयजेंआव दोनो गुवार आयजेङाव दोन्नानै जोंहा ओ मसला, बानबुंथाय, संख्रि बायदि बायदि जोंहा एवना लाखानायखौ थायजौ आव मो मोजाङै आखाइजोंनो फुनलानानै फुननाय जायो गासिबो थाइजौआव मोजाङै जाहाथे नाङो बिनि रसफोरा संख्रि बानलुआ बेखौ मोजाङै गलायखांनाय बा मिलाय थांनायनि उनाव बेखौ जोंहा मोनसे ओ नोंनि आसार खालामनो लानाय थाइजौआ बेसेबां बुरजा बेखौ नायनानै बिनि केपासिटिखौ नायनानै जोंहा मोनसे आइजें नांगौ बयाम होनो जायखौ जों दोनग्रा दुंग्राबो होनो बेवहाय जोङो हमनानै। ओ बेवहाय जोङो ओ दुंग्रायाव सोनानै दोननांगौ दा सोनानै जोंहा बिनि मूंगा दुंग्रानि खफाखौ बा दाखिनिखौ मोजाङै गोआ मारिथेनानै जोंहा ओ से दानसो बा आदा दानसोखौ जोङो दोननांगौ जायो आरो औ। दा दोनखांनायनि उनाव जेब्ला थाइजौआ से आसारनि महर लायो अब्ला जों बेख खौ एसे एसे ओ सम ओ ओंखाम जानायाव बाहायनो हायो आरो जाफानो हायो दा बेनोसै नोंथांनि थाइजौ आसार बानायनायनि माखासे नेमखान्थि आदबफोरा दा नोंथाङा बे थाइजौ आसारखौ जानानै माबायदि मोनो आरो ओंखामजों जाफानायाव माबायदि टेस्टि मोनो आरो ओंखामा खवाबो ना खवाबा आरो गोदोनिफ्राय जाफेरदों ना जाफेरबोआखै बेखौ फंनैसो फोरमायना होनायसाय।
जानायाथ' जोबोर मोजाङानो थाइजौवासारजो ओंखाम जाबा बिराद ओंखाम खहाबनाय मोनो माने आं गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थायो। दासिमबो जायो सम सम।
ओंखामा माबायदि खहाबो नोंथां?
ओंखाम जानायाथ' माने बेदरजों जानाय बायदिमोन जाब्रलायलाङो आरोना थाइजौ आसारजों।
अ अ नंगौ।
नोंथाङालाय?
आंबो जायो नोंथां। दा नोंथां थाइजौ आसारनि बागैथ' जों सानैजों गोबां सावरायलायबाय। दा थाइजौ आसारनि अन गायैबो नोंथाङा माबाफोर ओ आसार बानायनायनि आदब खायदाफोरखौ मिथिबावो नामा?
ओ आदब खायदायाथ' गासिबो एखेयानो जागोन खिन्थु ओ जल'फि फिथाइ इखो मिथियोना? इखौबो जोंहायो बे थाइजौ आसार बायदिनो बानायनाय जायो आरोना माने फ्रसेसा एखेआनो। ओमफ्रायो जोंनिया थाइजौनि जायगायाव जल'पिखौ सालाय बिदि आरो माने।
अ अ अ
आरो बेफोरनि अनगायैबो गाजर बायदिसिना आसा सार बानायनाय।
औ औ। उम उम उम नंगौ।
दायोथ' आं गाजर बानाय आसार बानायनायनि आयदाखो बारा मोजाङै मिथिया
औ औ
खिन्थु बे थाइजौ आरो जल'पि आसार बानायनायनि आयदाया फ्रसेसा गासिबो एखेआनो आरोना
औ औ
औ दा नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसो नामा?
अ नोंथां दा जोंहा थाइजौ आसारनि बागै गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो मोनथिनोबो मोनबाय थाइजौ आसारखौ माबोरै बानायो आरो जानायाव माबायदि गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव जेन'बा ओ जानो माबायदि ओंखामजों माबायदि जानायाव माबायदि मोनो बिफोरखौबो मिथिबाय दा दाथ' सोंनांगौ जेबो गैथ'लिया।
उम
दा नोंथाङा बे आंनो दसे सम ओ दसे सम होनो था होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफाय गोजोननाय थाबाय।
औ औ। नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय।
औ दे होमबा नोंथां उनाव लोगो मोनफिनसिगोन।
औ जागोन दे। दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।